हेल औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा माबोरै दं?
दं मोजाङैनो।
नोंथाङा आंनियाव कल खालामनायनि जाहोनखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। दा जोङो दैलि लाइफ नि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
दा नोंथाङा डैलि लाइफआव मा मा ओरैनो खालामो
औ आं दा सान फ्रोमनि जोंनि जिउनि सानफ्रोमबोनि जोंनि जिउ खुंनायाव आङो फुङावनो सिखारबाय सिखार नानै बिदिनो एसे लामायाव थाबायबाय थाबायनानै फैनानै साहा लोंना साहा लोंबाय साहा लोंखांनायनि उनाव ओंखाम जानानै आङो गावनि खामानियाव ओंखारलाङो। बिदिनो मावखांनानै मावखांनानै बेलासि जाबा न'आव ओंखाम जानो फैयो। ओंखाम जानो फैनानै फिन आरोबाव समा जाब्ला ओंखारलांफिन सानफ्रोमबो जिउ खुंनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ बिनि बादै आरो आलदा
औ जोंनि औ जोंनि जिउ खुंनाय लामायावथ' दा
थाखा बैसोबो जा नालाय बिदिनो एसे मावनायबो जाया बेखि खिनिखौनो सानफ्रोमबो मावबाय थायो आं दा।
आरो बेनि बागै जोंनि
औ।
हेलौ
हेलौ नोंथाङा दा बे हेलौ
औ खोनादों
हेलौ नोंथां नोंथाङा दा जिउनि थाङिनि थाखाय मा मावनो सानो दा?
औ आं थ'दा जिउनि थांखि औ। खोनादों दों नोंथां नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
आंथ' दा ओरैनो औ आंथ' दा फरायगासिनो नोंथां बे फरायखांनायनि उनाव आङो बे फरायखांनायनि उनाव आङो जिउआव मायबा मोनसे बेनि थाखायनो आं दा बिदिनो कलेज कलेज गैयाबा मालाबा मा माबा मावना थायो बिदिनो आं जिउआव माबा मोनसे फिसाबाबो गाव जिउ
औ नोंथां।
लामायाव लामाखौ नागिरफिनो आरोना नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनि जिउनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जिउनि सोमोनदै आंहाथ' दा जिवनि थांखि हिसाबै दा जेबो सानथ'वाखै दाथ' जों फराय फरायबायसो दं जों। द दा इदिनो मोनसे एम दं आरो ना मा होनो जेनबा दा फरायखांनानै जों निजेनि आखाइयाव एसे आरजिनाय थाखाय एसे लामा लानो सानदों आरो
दा बर्थमान नोंथांमोननि जाय गायोबा ओनसोलाव बिदिनो सानफ्रोमबोनि लाइफआ माबाफोर फैगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि दा जोंनियाव एसे मोजाङानो दं। दा आंनि दैलि लाइफनि थाखाय एसे फोरमायनो सानदों आरोना
औ बे फोरमायना हो नोंथाङा।
दा जों दा आंथ'एसे फुङाव उथिनानै ओरैनो दाथ' रानिं खालामगासिनो दं नालाय एसे फुङावनो खारनो थाङो फैनानै रेस्ट लायो।
औ
रेस्ट लानानै बिदिनो ओंखाम संखाम जानानै एसे रेस्ट लाबाय ओमफाय आरो माने इभिनिंफोर जाबा आरो जों फिल्डआव थाङो फैनानै आरामसे दुगै लोबै जानानै रेस्ट लानाय ओं खाम सोंखाम जाना बिदिनो रेस्ट लाबाय बिदिनो आरो सानफ्रोमबो दैलि लाइफआ आंनिया।
औ
बेनोसै नोंथां।
औ बिदि बिदि बिदिब्ला आङो जोंनि जायगा एबा ओनसोलनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बागै एसे बुंना होनि नोंथां
औ जागोन दे बुंजायो नोंथां।
औ जोंनि जागा एबा ओनसोलावथ' सानफ्रोमबो जिउ खुं ओ लामायाव माने गासैबो सुबुङानो गावनि जिउखौ मायाबा मोनसे नङा मायाबा मोनसे थांखि लानाथ' आवगायलांगासिनो ना नोंथां बेनि थाखायनो खायसेया सोरबा सोरबाया साख्रि दं सोरबा सोरबाया साख्रि गैया बेनो साख्रि गोनाङाबो गावनि खामानिखौ मावनांगोन सा साख्रि गैयैयाबो मावनांगोन बिदिनो बिदिनो सोरबा साख्रि गैयैया जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय
औ
दा दैज्लां बोथोर माइ गायनायनि सम जोंनि ओनसोलाव बेनिखायनो सोरबा साख्रि गैयिया दा माइ आबाद गाय सोरबा खोथिया फोनाय खोथिया फुनाय बायदियाव गावनि सानसेनि माबाखौ मुखुब खालामना थायो आरोना गावनि सानसेनि सम खौ आरो आरो सोरबा सोरबाया आरो साख्रि गोनांफोराथ' साख्रियाव थांबाय फैबाय बिसोरनि जिउ खुंनाय लामाया थ' बिदिनो जालांखायो।
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा आबादारि आरो बिदि साख्रि गोनां सुबुंनि जिउनि माबाखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
एसे सर्टलि फोरमायना होनि
सुंदयै औ सुंदयै फोरमायना हो नोंथां
दा आबादारिया जाबाय दा नैजिनै
औ
जानो थाखाय आबाद मावो नङा होनबा उम हेलौ
औ खोनादों
औ दा इदिनो आबादारि मावबा नैजिनि जानाय लोंनाय
औ
एसे आरजिनो हानाय लामा थायो आरोना
जानाय लोंनायजों लोगोसे फाननाय मानाय गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय
औ निजिनि लामायाव आवगायनो गोनां जायो आरो ना
सात
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा आबादारिनि थाख खाय
औ जोङो साम फ्रोमबोनि जिउआव माने सोरबाया आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि जाहैबाय जिउखौ गावनि जिउ एबा न'खरखौ सालायलांनो थाखाय गुबुन जायगायाव फानहरनाय बेनि थाखायबो मावनाय जायो आरोना नोंथां आबादारिनि जिउनि जिउनि थांखिया बे नङादि जेनेबा ओ गाव मावनानै गावनो जास नाय बिखायनो बिसोरो फाननो थाखायबो मुवा बेसादखौ दिहुनो जेनेबा माइ बेसर बायदिफोरखौ बेनिखायनो बेनिखायनो जेनेबा आबादारिफोरनिया फोथारावसो मावनांगौ जायोना बेनिखाय खस्थआ बांसिन जायो आरो ना थ आबादारिफोरनिया साख्रि आलास-आवलाफोरनिफ्राय खस्थआ एसे गोबांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ दा जोंनि ओनसोलावथ दा बिदिनो आबाद दोनो मानसिफोरा सानफ्रोमबो जिउनि जिउ खुंनाय लामाखौ लागासिनो गोबां सुबुङानो आबाद मावनानै गावनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ खुंलांगासिनो आरोना
औ नोंथां।
हेलौ। औ नोंथां औ समाबो जोंना जाबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थसै नामा नोंथां। औ गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां औ।